औ हेलौ
अ
औ खोनाबाय नोंथां नों होमबा जों दा टपिकनि सायाव फैदो ना
अ अ अ
गिबियाव नोंथाङा आंखौ बैसागोनि बागै माबाफोर कुइसन सोंनो
बैसागोनि बागै नोंथाङा फोरमायनानै होदो बैसागोनि सोमोन्दै।
अ बैसागोखौथ' जोंनिखि ओरैबायाददि फालियो जे गासैबो ज' ज' जालायनानै गासैबो रंजा बाजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आबै आबौ गासैबो बैसागोआव रंजायो बैसागोआ जोंनि मोनसे गोनांथार फोरबो एबा रंजा बाजानि फोरबो बैसागो बोथोर सफैनाय लोगो लोगो जोंनि सिरिलांनाय दंफांफोरनि बिलाइफोराव बिथ' एबा गोथां सोमखोर बिलाइफोर खिलियो एबा ओंखारो उम बैसागो जों बैसागोनि सेथि खालाराव जों न'नि गेदेर गोलाव जोंनिख्रुइ दुइसिन आरो गिदिरफोरखौ बिमा बिफा एबा आबै आबौफोरखौ खुलुमनाय जायो आरो बैसागुआव जों बैसागोनि गिबि सानि उनावहाय जों बैसागुआव बायदि रोखोमनि गोखा गोखै मैगं ओंख्रि जानाय जायो। बे ओंख्रिफोरखौ जोङो जेरै बुंनो थाङोब्ला खुंखा दिंखिया बायदिसिना बायसिना बायदि रोखोमनि थालिर फस्ला बायदिसिना मैगंफोर जानाय जायो आरोहाय बैसागो जोंनि मोनसे गोनांथारफोर बैसागो जों दखना दख'ना गोमो बायदिसिना फास्रा गोजा आरो देलाय मालाय बैसागु मोसायो आरो जों बैसागु मोसानायाव बायदिसिना दामजु दामजु दामजु दामग्रा बायदिफ खाम जथा सेरजाफोरबो लानाय जायो। ओमफाय जों मोसौ थुखै थुखैनाय जायो मोसौ थुखैनायाव बायदि रोखोमनि इनग्रेडियन्स लानाय जायो। जेरै फानिलावग दिग्लि लथि बायदिसिना बिलाइफोर लानाय जायो आरो नोंथांमोननि बैसागु माददि फोलियो फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ औ बैसागुआ जों जों जों जोंनियाबो गोदोनिफ्रायनो गामि गामि बेबायदिनो फालिबोनाय आरो गोदोनिफ्रायनो जेनेबा बैसागुआथ' बर'फोरनि गोदोर गाहाय रंजानाय फोरबो नङा होमबा? ओंखायनो बैसागुखौ जों जोंथिंबो बेबायदिनो गोदोनि बायदि बिदिनो फालिबोयो आथिखालावबो फालिबोगासिनो दङ जोंनावबो मोसौ थुखैनाय गिबि सानखालिनो मोसौ थुखैयो बेनि उनाव मोसौ थुखैनायावबो मिथिंगायारि माखासे बाहायथायैफोरखौ बाहायनाय जैबायदि मोखोना बिलाइ दिगलिथि बिलाइ ना मा होनो ओमफ्राय हालदै खान्थाव ओमफफ्राय बिदिनो हालदै फान्थावखौ माने फिसा फिसा माला बानायनानै मा बा खुबैनो थाखाय बानायो आरो बेनि उनाव दुसुमैनि हांगार गोसोम फोथाब बुंनो था खाय बाहायो बिदियाव उम उम गिबियावनो ओ मोसौ खौ बिदि थुखैखांनायनि उनाव ओ मेथाइ रोजाबो आरो मेथाइखौथ' रोजाबो गोदोबो रोजाबो दासिमबो खोनायो बे लाव जा फान्थाव जा बो सोर बोसोर एर हानजा हानजा बिदि मेथाइ थाया बिदि खनो आरो ओमफ्राय बिदिनो थुखैहोलां खुबै होलां खुबैनानै माबा थुखैखांनायनि उनावहाय नैबे माबा मालाबो गानहोयो जोंना ओमफ्राय बिदिनो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जेनेबा माबा इबे मा होनो खानाय जाया दिरुं खानाय जाया बि दिरुंखौ गोदान बख'नानै माने बेनि दिरुंखौनो दैयाव बाउनाय जायो आरो जेनेबा गोदान बोसोरनि जिहेथु मोथौखौ मोसौखौ केनसेलस खैयो नालाय बोसोराव ओंखायनो मोसौखौ मोसौनि फागाखौ बावनानै मोसौ उ उदाङै हगारनानै होयो आरो जेनेबा फाग्रा सिख्रा दागो होनाय जायो बे गोसोम दुसुबैनि हांगारखौ लानानै बिनि उनाव नेक्स मोसौ बैसागुआबो ओ मोसौ बैसागु आथ ' थांबाय ओमफ्राय मानसि बैसोआव जोङो बिदिनो गामियाव थाङो गामियाव थांनानै फार्स्ट जोङो न'आव थायो आरो न'आव थानानै न'खरनि गिदिर गोलाव जाय दङ बिमा बि
औ बेखौथ' गासैबो खुलुमो ओं उम नोंथाङा आरो बैसागोनि बागै आंनाव बेलेग खुइसन सोंनो हागोन नामा बेैसागुनि बागै आरोबाव
अ बैसागोनि बागै आरो उम मोसानाय मोसानाय फोरनि बागै बुं जेनेबा
अ आं बुंनि होमबा खोनासं ना उम ओमफ्राय आं दि दहोय बुंदोंमोन बेहाय थालांदों एसे ओ मा होनदों बैसागुआवदि जों बायदिसिना गोखा गोखै मैगं जायो नोंसोरनिथिंबो जायो जानांगौ गासैयाव ओनसोलावनो बैसागु होनबाथ' मिथिखायो ना?
औ औ जोंथिंबो जायो बैसागु उम
मैगंफोरखौ जेनेबा जेन जोंना बे बोसोरा मोजाङै मोजां थाङो जेन जोंनाव बेमार आजार साबफैया बेनि थाखाय गोखा गोखै मैगंखौ जाहैना गोदो गोदायनिफ्रायनो औ फोथायबोयो आरो दासिमहालागै फोथायो आरो बैसागुआथ' जोंनि जोबोद गोनांथार आरो बे बैसागुथ' बयबो रंजाखायो ओ बे बैसागुआव जों गासैबो मोसायो खायफा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरल' मोसायो खायफा बोराय बुरै आरो बिदिनो ओ माइरं मागिनाय जायो आरो बे बैसागुआव जों दखना गोमो आरो फास्रा गोजा ओमफाय बिदिनो फोथा गोजा फोननानै ओमफ्राय खानायफोराव बिबार लायो देलाय मालाय जों बैसागुखौ रंजाहोयो आरो बे बैसागो मोसानायाव गिबि सान नैथि सानफोरनिख्रुइ बांसिन मोसा सायो आरो जोंल' नङा बे बैसागु गासैबो जोंनि न'खराव बेलेगफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगानि जेनेबा खाथि खालानिफोरा मोसानो फैयो
औ
बे बैसागुआव जोंबो खाथि खालाफोराव मोसानो थाङो ओमफ्राय बिदिनो बैसागो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो ओमफाय आरो मोसौ थुखैयो बैसागो दिनाव बे मोसौ थुखैनायाव जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबायथा बिदिबो सल' मा जेनेबा मेथाइ खननाय जायो आरो बे मेथाइआथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय। आरो बैसागु बो थु सफैनाय लोगो लोगो दाउ खौवौफोराबो इदिनो मोसाग्लांनाय बायदि गाबफैयो मेथाइ खनो इदिनो आरो बैसागुआव जोंनि हानजा हानजा मोसायो ओमफाय आरो बे बैसागु मोसानायाव खाम जथा सेरजा सिफुं बायदिसि ना ओमफाय आरो औवाजों बानायनाय ओ थरखा नोंथाङाथ' मिथिखायो ज जानांगौ ओ बेखौ बो बाहायो जोंनिथिंहाय ओमफाय बे बैसागुआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बेबादिनो जों बैसागु खौ रंजा बाजायै फालियो आरो आथिखालाव बैसागोखौ लोब्बा लाखिनानै ओ फांसनारि बिदिनो खालामनायबो जायो आरो बे फांसनफोराव बायदिसिना गेलेनाय बादायलायनाय ओ रोजाबनाय मोसानायबो लायो जोंनिथिंहाय। माने जियान औ सोर बेसेबां रोंगौथि सोर बेसेबां रोंना दं बेफोरखौ मिथि होनो थाखाय ओ बिदि खालामनाय जायो बिदिनो आरो बिदिफोराव एसे ओ मेथाइ खननो गोरोंबो लबनाय जायो आरो बे मेथाइ खननायाव जोङो गोसो सारनानै बैसागुखौ बारहोनो थाखाय रंजा-बाजा मोसानाय जायो उम बे रम बे मोसानायफोरखौ जों ओ बैसागोजों लोब्बा लाखिनानै मोसानाय जायो आरो बे बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगो बिलाइ बिफांफोरावथ' बिलाइफोरा सोमखोर गोथां समायना जाबोयोना? अ बिबा बै मान्दार दंफांखौथ' मिथियो बेनियावबोथ' बिबार बारोना गोजा खाालारनि बेफोरो अ बे टाइमाव बारफुयो ओमफ्राय गासैथिंबो जेराव थाङो इयावनो माने समायना नुयो आरो। आरो ओमफ्राय बिदिनो जोंबो गासैबो हानजा हानजा खाथ खाथि खालानि गामिफोरावबो मोसायो ओमफ्राय बे मोसानायफोराव जोङो खुगाजोंनो ओ जेनेबा ओ गासैबोथ' जमा थायो मोसानो ओमफ्राय ओ सानै साब्रैफोरा खुगाजोंनो मेथाइ खनो आरो दामग्राफोरा दामो मोसाग्राफोरा मोसायो बिदिनो मोसायो आरो ओमफाय गोसोबादि सोरबा मोजां मोननाय माइरं बायदिसिना बिदि मागियो आरो।
औ।
फ्राय नोंथांमोननिथिं बे सागुखौ ओम नोंसोरो माबादि ओ रंजा होनानै बैसागुखौ बैसागो दिनखौ बारहोयो बेनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ औ बुंनि ओ जोंनिथि जोंनि थिंबोथ' बिदिनो जमा जमाो मोसानाय बोथोरावथ' मोसा गासिबो माने बोसोराव खेबसेल' फैयो ना लाय। ओंखायनो गासिबो मोसानाय बोयो जोंना गामिनि गासिबो ज' ओंखारो उम बोराय बुरै सेंग्रा सि ख्ला गथ' गथाय सोरबा गथ' ओन्दै ओन्दै दा एक्सट्रा हारसिं ओंखारो आरो। ओमफाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि ज'नो बिदि मोसानानै रंज जायो आरो मानोना बेफोरबायदि माबाखौथ' मोनबाय थायाना जों गिबि
मोनबाय थाया माने गोबाव जोबफैयो नालाय बेयावनो रंजा बाजा गोसोनि दुखु दाहाखौ बावगारनो मोसानाय जायो आरो ना
औ बेनो गाहामनि मोजां नाङो आरो बिदि थासारिफोरखौ नुयोब्ला जिहेथु बर'फोरा गोदोनि फ्रायनो बोरलाय फालिबो
अ उम नोंथाङा ओमफ्राय बैसागुखौ जोंनि थाखाय गोनांथार होनना बैसागो फोरबोखौ सानो ना साना
थारो बैसागुआ गोनांथारानो आरो इयुनाव न'आवबो गोनांथारानो जागोन मानोना जोंनि जोंजों माने जोंनि जिउ जारिमिनजों जेनेबा जोंनि जिउजों लोब्बा गोनां होननानै मानोना रंजानायनि दिन नालाय बेफोरथ' थाखानांगोन
ओम अ अ अ नोंथाङा आंनि सायाव माबाफोर कुइसन सोंथि खालामनोबा खालामजागोन
कुइसनाथ' अ बैसागुआव आरो जेनेबा माबायदि दा दा जेरैबायदि जों ओ बैसागु फालिगासिनो ना आमफ्राय इदिबादिनो माने माबायदि आरो जेनेबा बैसागुखौ आरो मोजां
अ मोजांसिन खालामबावनांगौ इयुनाव माबायदि जेने रंजा बाजै बाहहागोनि फादि आरो ना
औ
बैसागुखौ ओ बैसागुआथ' दाबो सोलियो आरो इयुनावबो सोलिबाय थायो बैसागुआ जोंनि थाखाय बर'फोरनिथ' मोनसे अ ओम सारा सारा बर'फोरानो जों सारा मुलुगावनो जों माबाखौ बैसागुखौ फालिनाय जायो बैसागोआ जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोरबोआनो होनजायो माने गोबावजो फैयो आरो जों बे बैसागुआव सोरबा दुखु दाहाबाबो जों बावगारनानै बे बैसागोखौ जों फालिनाय जायो आरो मोसानाय जायो बैसागोआ जोंनि मोनसे ओम बर'फोरनि थाखाय बहुत ओम मानि मोजां मानिजाथ थाव आरो ना अ बै ओ गोनांथारबो बैस बैसागुआव जोङो गासैब बो रंजा बाजा उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिमहालागै ओ गासिबो रंजा बाजा मोसायो ओ बेबादिनो बैसागोआ जोंनि थाखाय गोनांथार आरो आरो बैसागुआव बैस सागुआव जोङो मोसानाय बायदिसिना दामजुफोर बाहायनाय जायो बेफोरखौथ' बुंखांबाय
औ औ
उम आरो माबाफोर हो?
जासिगोन नामा होनबा?
जासिगोन र थुयेप जाथारथो
औ
ओम नोंथाङा माबाफोर कुइसन सोंथि खालामगोन बे समावनो सोंजागोन।
कुइसना दाथ' बैसागुआव फांसन आरि खालामो ना?
औ खालामो दे बे फांसनफोरखौथ' दानिया सब गासैयावबो खालामो मा मानो होनबा ओ बैसागुजों लोब्बा लाखिनासो खुंनाय जायोना। फांसनखौ ओमफाय आरो उम बेयावनो लोगोसे मोसानाय मोसानाय बादायलायनायाबोथ' दाना लाखायो ना मोसानाय बादायलायनाय रोजाबनाय आरो बेजों लोगोसे सोर मायाव गेलेनो रोंगौ बेफोरनि गेलेनाय आयदाबो साफादेरो ना? ओ बिदिनो गासै खौबो दाना फांसनफोराव बै बैसागुजोंनो खुंजानाय नार लाफायो आरो बेयाव उन्दैनि जोंनिथिं आरो उन्दैनिफ्रायनो सब गिदिरसिमहालागै ओ पार्टिसिपेट ओ बाहागो खालामनाय नुनो मोनो आरो